खोनाबायना नोंथाङा?
था ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ' ना?
औ दङ'।
अ। नोंथाङा फ्रिबा ओह अ नोंथाङा फ्रिबा मोननैसो टपिकनि सायाव बा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों।
औ दे हागोन दे।
ओ जोङो बावखुंग्रि हाजो होनोबा जोङो गोबां मानसिखौनो ओ गावनि साननाय बा बोर बिहैनायखौ जोङो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो लोब लोबनो।
औ नोंथां नंगौ।
औ। बिनि सायावहाय नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
बावा बावखुंग्रि गाखोनाय फोरबोनि सायाव?
औ औ।
बावखुंग्रि गाखोहैनाया जाहैबाय बे मोनसे बर'फोरनि मोनसे फोरबो बायदि जानानै फैबाय आरो मानो हो ओ‌ बेयाव माने बैसागो फोरबो फोर जानायनि सिगां ओ सानथाम जायो आरो बे बावखुंग्रि फोरबोआ। ओमफ्राय औ‌ बेयाव मानसिफोरा मोनसे फोथायनायजों गाब नाखौ लानानै मानो होनबा सासे राजखुंग्रिया सासे राजखुंगुरखौ मोजां मोननानै हाबा खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय हाबा खालामनानैव हाबा खालामखांनायनि उनाव बे राजखुंगुरा थैदोंमोन आरो थो माने हाबा जाखांनानै बे थैबाय आरो थैनायनि थाखाय बे राज ओम राजखुंग्रिया दुखु जानानै दुखु जानानै बे बावखुंग्रि होननाय हाजोआव गाखोखोयै गाखोयै गाखोयै गाखोलांनानै दुखुजों गाखोलांनानै बेखौ मोनफिननायनि हास्थायनानै गाखोलांनानै गाखै गाखै गाखोलांनानै बियो बे मोनसे हाजोआव गाखोलांनानै बे हाजो सायाव बियो ओ गावखौनो माने फोथैनानै लादों आरो। खौ मोननायनि हा मोननायनि हास्थायनानै ओमफ्राय दा बेबाय बिनो माने ओ मोन मासोरखौबा मोननायनि हा हा मिजिं थिनानै दा मानसिफ्रा गोबां बर' मानसिफ्रानो बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयो आरो। बे बेनि थाखायनो बे फोरबो जानानै थालांबाय आरो। बेयाव गोबां रोखोमनि ओ गेलेनाय मेलाबो जायो आरो आथिखालाव गोबां रोखोमनि मेलाबो जायो बेयाव गेलेनाय बादायलायनाय होयो जेरै बर'नि गेलेनाय बादायलायनाय खमलायनाय दावब' आथिं गिला गेलेनाय बेफोरो गेलेनायखौ बेयाव ओ दिन्थिफुंनाय जायो आरो बादायलायनाय होनाय जायो दिरुं बोलायनाय बेफोरबायदि ओ हाजो गाखोनाय बादायलायनाय बेफोरखौ बे बावखुंग्रि बे फोरबोआव हाजो गाखोनायाव बेफोरखौ होनाय जायो आरो। बादायलायनाय बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा बर' हारि हारिमुनि जाग्रा लोंग्राफोरखौ बेयाव मोननाय जायो आरो।
औ औ।
नोंथाङाबो फंनैसो बावखुंग्रिनि सायाव मिथिगौबा बुंनो हागोन नामा बावखुंग्रि फोरबोनि सायाव।
औ आं बावखुंग्रि फोरबोनि सायाव होननो थाङोबा आं बांद्रायबो मिथिया ओ नाथाय आङो खोनानो मोनो नुनो मोनो बेयावहाय जा बोर बियो बेखौनो मोनो बा जि हास्थायनानै थाङो हाजो गाख खोहैयो बे गाखोहैनायावहाय गाखोफुंनो हायोबा हाजोखौ साननाय बा लुगैनायफोरा जाफुङो होननानै आङो मिथियो आरो।
औ औ
ओ आङो बेफोरबायदिनो मिथियो जे बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै दा होनदों ओ बादायलायनाय बा ओ बेफोरबायदिनो बादायलायनायखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां दाब दाबनि गोजान गोजान हादोरनिफ्राय मानसिफोर नायखौबो खोनानो मोनो बा नुनो मोनो आरो ससियेल मेडियानि गेजेरजों। ओ बे मेलायावनो होननो थाङोबा जोंनि बर' एक्ट्रिस एक्टरफोरखौबो जोङो फैनायखौ नुनो मोनो हाजो गाखोफैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोथां नंगौ।
आरो जोङो बेयावहाय हाजोआवहाय गाख हैनायावहाय गोबां मानसिखौनो बोर बिनाय बा बेफोरबायदिनो सान्नाय लुुबैनायफोरखौ जाफुंनायखौ जोङो खोनानो मोनो। नोंथाङा नोंथाङा गाखो हैफेरबाय नामा?
बावखुंग्रि हाजोआव आङो गाखोहैफेराखै थांनायालाय गाखो हैैफेराखै नाथाय गोबां मानसिफोरखौनो थांनाय नुयो आरो। ओ गामिनिफ्राय थाङो। गोबां मानसिफ्रा गारि भारा लानानै गाखोहैयो। बे जायगायाव।
औ औ।
खाम, सिफुं, सरज-सेरजा बेफोरबायदि ओ दामग्रा देग्रा मुवा बे मुवाफोर लांनानै ओ गाजा गोमजायैनो गाखोहैयो आरो बावखुंग्रि हाजोआव।
औ औ आरो बेफोरबायदिनो ओ खम्फु गेलेनाय बा बेफोरबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि गेलेनायखौनो नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नंगौ नुयो।
औ आरो गोबां मानसियानो बेवहाय बर' आइजोफोरा बा बर' हारिनि जि जाग्रा लोंग्रा बेफोरखौबो जोङो फाननायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जोंनि ओ बर'फोराहाय बेफोरबायदिनो दख'ना बा बर' हारिनि दड्रेसखौ गानलांनानै समायना गानलांनाय नुनानै खोब गोजोननाय मोनो ओ मानो होनोबा जोंनि बर'फोरनि ओ ड्रेस बेफोरखौ गानोबा खोब समायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
मोनसे गाननाय जोमनाय आरो फोरबोआबो बर' हारिमुनि हारिनि मोनसे मोनसे फोरबो बायदि जाबाय नालाय बेयाव गोबांसिनै जायगायाबो ओ बे खाथि जाबाय नालाय बेनि बेखायनो बांसिनै दख'ना ओ फास्रा गामसा बेफोरबायदिखौ गाननानै थाङो आरो।
औ। ओ जोंनि बे हादोर जोंनि बे ओनसोलनिफायबो गोबां मानसिखौनो गाखोहैनाय नुयो। नाथाय जों थांफेरनो मोनैखाय आं नोंथांनाव फंनैसो सोंनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ जागोन दे।
ओ
थिनानै ओ ओ जायगा गाखोहैनो हास्थायदोंबा नोंथाङाबो गाखोहैनो हागोन।
औ। नोंथां सम मिलायोबा आरो बोथो
मानोना बेयो मोनसे ओ फोरबो जाहैबाय बेयाव गोबाङानो फैनो हास्थायो। मोनसे गियानबो मोनगोन। गोबां ओ सुबुंफोरजोंबो बेयाव न रायलायनो मोनगोन। बेनि थाखायनो बेयाव बयबो फैयोबा मोजां जायो आरो गाखोनो गाखोहैयोबा मोजां जायो।
औ औ नोंथां थारैनो।
दिनैनि सावरायनाय खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? खोनाबायना नोंथां?
खोनायाखै नोंथां मा होनदों?
ओ दिनैनि बावखुंग्रि गाखोनाय आयदानि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
अ नोंथां जोंना समाबो जाथ'वाखै नामा?
औ दे बिदिबा फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नोङो बावखुंग्रि गाखोनाय फोरबोनि सायाव?
ओ बावखुंग्रि गाखोनाय ओ औ आङो नुनो मोनो खोनानो मोनो बेयावहाय गोबां ओ बथलफोरखौ बा माबाफोरखौ देख्रुबनानै गारबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ खोनानो मोनो आरो। नाथाय जों बेफोरबायदि खालामनाङाखौ जोङो सानो आरो मानो होनोबा बेफोराव मोनसे बावखुंग्रि हाजो होनोबा मोनसे गोथार ओ गोथार हाजो नङा होमबा नोंथां औ बिनिखायनो बेफोर बेफोरबायदि जाला लोंलायै ओ बेफोरबायदि खालामनाङाखौ जोंङो सानो आरो
मानोना बे हाजोनि गोजौआव ओ बोराइ बाथौनिबो मोनसे जायगा दङ बेखायनो बेखौ गोथारै लाखिनायाबो गोनां
औ औ जेराव ओ जेराव हाजो गोजौआवहाय गाखोहैयोबा बे बाथौआवहाय खुलुमहैयोबा जोंनि साननाय बा जोंनि लुगैनायफोरखौ हाय हास्थायनायफोरखौ जाफुङो होननानै खोनानो मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलनिफायबो सोरबा बेफोरबायदिनो आइजो माहारिफोरा दखान बा बिफोरबायदि मोनसे जाग्रा लोंग्रा फानहैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो नामा?
बेबायदि ओ खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय गोबां ओ बेबायदिनो दखान हैयो नाथाय ओ बेयाव माखासे ओ टेक्स फेयार बादिबो लानाय जायो नालाय बेखायनो ओ इसे उसुबिदा मोनो आरो मानसिफ्रा नाथाय थेवब्लाबो गोबां हैयो आरो बेयाव दखान बेबायदि
जाग्रा लोंग्रा फोरनि दखान सा दखान फिथा सौराइ बेफोरबायदि जाग्रा लोंग्राखौ बेयाव दखान हैनाय जायो आरो गला हैनाय जायो जाग्रा लोंग्रानि दखान आरो दख खना फास्रा बेफोरबायदिफोर
बेफोरबायदिनो जो जोंनि बयद बर' आइजोफोराबो गोबां मावनानै जाग्रा दं नङा ओमबा नोंथां?
औ ओ नोंथां बिद दिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा ओमबा जोंनि सा
औ नोंथां नोंथांजों बावखुंग्रि हाजोनि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथांनिसिमबो रायलायनि थाखाय साबायखर थाबाय
औ औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां
औ
औ